हेलौ
औ औ खोनादोंनो नोंथां।
गोजोन फुंबिलिंनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय गिबियावनो।
औ नोंथाङा नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ आं नोंथांजों जा बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै जा बर'फोरनि जाग्रा ओंख्रि बेनि सोमोन्दै दान्दिसे सम नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथां थारैनो हागोन।
औ बिदिब्ला बर'फोरनि गेजेरावथ' गोबां ओंख्रिफोर जानाय जों नुनो मोनो। बिनि गेजेरावनो जा जोंनि। अनला ओंख्रि बेयो ओ बयनिबो न'खरजों लोगोसे जा जोंनि बर'फोरनि हाबा फोरबो बेफोरबायदि गोबां फोरबोफोरावबो जोङो ओ खुंनायखौ एबा जानायखौ नुनो मोनो जोङो।
अ
औ बर'फोरनि जा अनला ओंख्रि बेयो ओ गोबां रोखोमनि जेरै अनला फाख्रिबो थायो आरो गोबां गोबां ओ गोबां रोखोमनि जेरै औवा मेवाइजों अनला आरो नाथुरजों अनला एबा ओरैनो अनला गोजा एबा बेदरजों बेफोरबायदि गोबां रोखोम नि जाजायो नोंथांमोननि ओ जायगायाव एबा न'आव नोंथाङा माबोरै रोखोमै जानानै अनलाखौ बांसिन गोजोननाय मोनो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन। अनलाखौथ' जोङो बिदिनो गोबां आ माबादि मोजां जायो मैगंफोरजोंनो बिदिनो जों दा अनलाखौ आङो माजों जाना मोजां मोनो होनबा आङो औवाजों आरो दाउ बेदरजों जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो ओ दा बि बिहायनो अनला खौ माबोरैहाय सङो होनबाथाय जोंनो अनला संनो थाखाय जोंनो माइरंनिफ्राय अन गुन्दै नांग्रोगोन। बे उन गुन्दैखौ जोङो सोमनानै सु सुखांनानै दै ओ गस'नो थाखाय दोननानै जों बेखौ देनानै लानांगोन थबसि एबा उलारफोराव
उम
बिदिनो औ बिदिनो देना लानानै जोङो बेदर बेदर संफायोबा दाउ बेदरखौ जोङो एवफ्रामग्रोनानै थिखांना दोननांगोन आरो बिनि उनाव अबा मेगनखौ संबा जोङो अबेबा मेगनखौ दानना लाबोनानै बिदिनो सायना सायनांगोन आरो जिरनांगोन बिनि उनाव ओ बिदिनो थाव होना पियास होनानै ओ जोङो औवा मेवाइखौ खारै होनानै एवफ्रामनानै लानांगोन। बेनि उनाव एवफ्राम मोजाङै एव फ्रामना लानानै जोङो दै होना होनांगोन। बिनि उनाव दै होनानै ओ जेब्ला गोदौगोन अब्ला जोङो दाउ बेदरखौबो हो होबाय बिनि उनाव ओ जोङो अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि सारना होनांगोन ओ अनला खारैयाथ' दैलाव दैसाव जाया नालाय बिनि थाखायनो जोङो बिदि गावनि आन्था गथाखौ खालामो आरो खालामनानै जोङो गथा जाबा थाय मोनबाथाय जोङो जानो गोथाव जायो आरो नोंथां।
औ औ
नोंथाङाबोथ' औ नोंथां।
दे जागायनाय नोंथाङा मा सोंनो नागिरदोंमोन?
सबाइजों साम'जों जाफेरबाय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
औ ओ बिदिनो दा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा माबोरै संनाय जायो?
जों बर'फोरनि ओ न'खराव गोबां ओ मोनो जोङो जानायखौ नुनो मोनो। आरो गोबां खेब ओ आंबो जाफेरबाय बिनिनो गेजेराव साम' ओंख्रिखौ माबोरै माबोरै सङो होनोब्लाथाय जोङो ओ जा जोंनो साम'खौ नांगोन होन्ला साम'खौ जोङो हा हाथथाय बाजार एबा ओ दैमा दंग' आरो फख्रि बेफोरावबो जों मोननो हायो साम'आबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै लादाय साम'। बेनिफ्राय साम' गोलाव बे सामु जों मोननो हायो मोननै मोनथामसो रोखोम
अ औ नंगौ।
ओ गोसोआव गैजोबला। थेवब्लाबो जोंनो साम' जों सबाय संगोन नालाय गिबियावनो साम'खौ जोंङो बायना एबा खनना लाबोनायनि उनाव जों बेखौ सोमना दोननाय जायो आरो हरसेनि थाखाय। हरसेनि थाखाय सोमना दोन खांनायनि उनाव जोङो ओ बे सामुखौ फुङाव जोङो बेनि दाबो खौ गारनाय जायो आरो। जा दाब साम'नि जा थाखोन बे बेखौ गारनाय जायो फिन जों एरख'नानै बेनिफ्राय जोङो खिथुखौबो दानस'नाय जायो आरो सामुनि जाहाथे बेखौ जोङो जास सोबगोन अब्ला सोबब्लाथाय माने खेबसे खेबसे सोबनायावनो बेयो गबोयो आरो बेनि थाखाय दानस'नाय जायो। मोजाङैनो जोङो बे साम'खौ फिन खेबसेबाव आरोबाव ओ सुफिन्ना लानाय जायो मोजाङै बिनि उनाव जोङो बेखौ एवफ्रामनाय जायो आरो मोजाङै एवफ्रामना लानायनि उनाव बेराफारसेखि जोङो सबायखौबो खारै एसे आरो दै एसे होनानै मोजां ग्लुं ग्लुं गोदौ जासे गोदौ गोदौजासे आरो रुइ जासे बेखौबो एवनाय जायो संनाय जायो आरो बेनिफ्राय जों बे सबायखौ ओ जेब्ला गोदौगोन आरो एसे दैया जबगोन अब्ला बे साम'खौ बेयाव होनाय जायो आरो होनानै ओ दै एसे होदेरबावनानै बेखौ खोबना दोननानै जानो हानाय जाना फैयो आरो दसे ब्रैजिसो मिनिटनि उनाव।
औ।
नंगौ नोंथाङा ओ बर'फोरनि गेजेराव ओ जाजानाय आरो मोनसे मुंदांखा ओंख्रि जायनि मुङानो जाबाय नार्जिजों बे नारजिजों अमाखौ नोंथाङा फेरबाय नामा नोंथां।
औ बेखौ माबोरै रोखोमै संनाय जायो नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा।
औ नोंथां ओ जोङो नारजि ओंख्रिखौ माबोरैहाय सङो होनब्लाथाय जोंङो फार्स्टावनो ओ नारजि माबाखौ नांग्रोगोन ओ जाय नारजिया फाथोनिफ्राय जायो। जों फाथो औ फाथो। खौ जोङो जुब्लिनिफ्राय एबा बायनानै लाबो जेन'बा दुब्लियाव खायफा खाय गोबांआनो बिदिनो फोनानै नारजि बानायनाय जायो नालाय दुब्लिनि जोङो लाना फैनानै। औ बेखौ जोङो गोथाङैबो जाजायो एवनानै आरो बे फाथोखौ जोङो फोरानो फोराननानै बे नारजि जि जायो बिदिनो जोङो नार्जिखौ ओ सोमनानै दोनग्रोयो खायफा बिदिनो रुग्रोयो औ रुग्रोनानै खारै होना जोङो नार्जिखौ रुग्रोनांगौ बिनि उनाव ओ फाख्रा सोनांगौ जेनेबा। सागं साना होनांगौ। गेब्लेनायनि थाखाय। औ बिनि उनाव जोङो अमा बेदरजों संगोनबाथाय अमा बेदरखौ जों एवफ्रामबाय पियास थियास होनानै जि नांगौ मस्ला मस्लिखौ होनानै बिनि उनावहाय ओ बेनि उनावहाय जाय बे नार जिया गे-गेब्लेगोन अब्ला जोङो बेखौ ओ बे अमा बेदराव होदेरना होयो आरो होफानानै बिनि उनाव बियो मोजाङैनो गोदौबाथाय ओ बिदिनो गथा बाहाय गथा हाबनानै खायफा खायफा ओंख्रिबो सङो बिदिनो जायो आरो नारजि ओं
औ औ। थिग बेफोर ओ जेरै जोंनिया बर'नि गेजेराव खारै ओंख्रिखौ गोबां जायो आरो
औ।
ओंख्रि जानायनि अनगायै जों गोथां मैगंखौबो जों खारि जानाय जायो। जायनि मुङानो जाबाय खादै खारै। बे खारदै खारैखौ ओ नोंथाङा मोनजाफेरबायना नोंथां?
औ नोंथां थारैनो मोनजागौ।
औ औ बेखौ मा मा ओ बेसादजों नोंथाङा ओ लगायनानै एबा खा जा खा थिंनाय मैगं मा मा लगायनानै नों नोंथांनि ओनसोलाव संनाय जायो एसे एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन ओ जोङो मैगं गोथां मा मा लगायो होननानै बुङोब्ला जोङो जारि लगायो बिदिनो ओ थुन थुननि सोरबा सोरबा लगायो बिदिनो आरो लाइ लाफा लगायो लाइ लाफा थानाय दिनाव जों लाइ लाफा लगायो आरो बिदिनो सजना औ बिदिनो गोबां मैगं गोथांफोर दं बेफोरखौ लगायनानै जोङो खारै ओंख्रि संनानै जानो हायो आरो नाफोरजों संबाथाय जोबोद गोद
बेदर जानानै बांसिन साबजानाय मोनो एबा खबाबनाय मोनोना नोंथां। नोंथाङा ओरैनो बेदर जा जानानै बेदर जानानै खबाबनाय मोनो ना गोथां मैगं जानानै नोंथाङा बांसिन
औ नोंथां बिदिनो बेदर खौबो जानानै मोजां मोनो नाथाय जोङो बेदरखौ सानफ्रोमबोथ' मोनजानाय जाया नालाय बिदिनो मालाबा औ मालाबा सप्तायाव खननै बा खनथाम बिदि मोनजानाय जायो बेनिखायनो बेदरखौबो जानानै मोजां मोनो बिदिनो मैगं गोथांफोरखौबो जानानै आं मोजां मोनो आरो। नोंथाङा नोंथाङा मा मा बेदर जानानै मोजां मोनो ओरैनो?
आं ओरैनोथ' अमा बेदरखौ बांसिन गोथाव मोनो बेनि उनाव नैथियाव बयलार बिनि उनाव हाग्रानि जा ओ बेदर हाग्रानिबो जों गोबां बेदर मोनो बे ओर बेदरखौबो आंङो जानानै ओ गोथाव मोनो बेनि अन गायबो न'आव मोननाय हांसो दाव आरो ना बेफोरखौबो आं जानानै गोथाव मोनो आरो।
अ ओं दे। आरो जोंनि ओ जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि बुंङोब्लाथाय जों खारखौनो होनना मिथियो। बिदिनो खारैखौ माबोरैहाय बानायो नों थांङा एसे बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ औ खारैखौ जोंङो गोबां बेसादफोरजों सावनानै बानायनाय जायो ङो होनोबो जोंनिया बांसिनानो न'खर न'खराव आं नुनाय बायदि आरो बानायनाय जा ओ बांसिन बानायनाय जायो बेनो जोंनिया थालिर बिफां थालिर बिफांनिफ्राय जों गोबां सुबुंफोरानो खारैखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ।
थाखाय जोंङो थालिर बिफांखौ दानफायनानै लानांगौ जायो बेनिफ्राय जोंङो ओ मोनसे मोजां सान्दुं नांनाय जायगायाव जों बेखौ लानानै थांनानै बे
औ
खावनाय जायो आरोना जाहाथे सान्दुंङा बेयाव मोजांङैनो फोराननो हायो बा मोजांङै नांङो बेनि थाखाय जों फिसा फिसा बेखौ सिनखावना लानाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंङो ना दोननायनि ओ दानथाम एबा दाननै एबा दानसेनि गेजेरावबो जों बोथोर लानानै बोथोर सोन-सोनारो बेयो। राननाया जेब्ला मोजांङै रानगोन अब्ला जों बेखौ अर'जों सुनानै ओ खाम होनाय जायो सेवहांगार खालामनाय जायो बेनि उनाव जों बेखौ खारैखौ खारै महरै मोननो हायो आरो। दे होमब्लाना नोंथां जोंनिया दास समाबो जाबायमोन नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो ओ नोंथांनिफ्राय बर'फोरनि जानाय लोंनाय लोंनायनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय। आसा खालामो उनाव नोंथांजों खेबसेबाव रायलायफिननो मोनगोनखौ
दे बिदिब्ला औ